हेलौ नों
औ नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथांसिम।
दा नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय। जों मोनसे आयदानि सायाव मिथिनो नागिरदोंमोन आरो एबा सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ औ औ नोंथां सावरायजागोन।
सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
दा आयडायानो जाहैबाय जोंहा बर'नि गिबि फिल्म।
औ औ।
औ बेखौ माबोरै बानायदोंमोन एबा मा मानो थाखाय गिबि फिल्मखौ बानायग्रोजोननाय जादोंमोन। बेफोरखो जों सावरायगोन औ दा बरनि गिबि फिल्म बुङोब्लाथ' एबा सावथुन बुङोब्ला जोंहा बयबो मिथिखायो आलायारन सावथुन होननानै।
औ नंगौ आलायारन।
नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
जोंहा बर'नि गिबि फिल्म नङा होनबा?
औ।
बे गिबि सावथुन बे सावथुनानो जादों आलायारन गोबां जुग जुग बोसोरनो सिगांग्रो बर'नि गेजेराव बे सावथुना ओंखारदोमोन।
औ।
बे बर'नि सावथुङाव सावथुनाव गोबां रोसि बिदै एबा गोबां जारिमिन एबा गोबां समायना रमायना गोबां थासारि बर'नि जि गासैखौबो बेयाव दिन्थिफुंदों।
औ।
माबोरैहाय दिन्थिबुदों बुङोब्ला जोंहा बर' बर' सुबुंफोरा एबा बर' न'खरफोरा जोंहा ओ न'खरखौ माबोरै दायोमोन संसारखौ माबोरै जालाङोमोन
औ।
माबादि थासारिमोन बैफोर थासारिखौ एबा समायना रमायना रोसि गोनाम गाब बिदि ओ गाब गोनां बानायनानै बै आलायारन सावथुनखौ दिहुननाय जादोंमोन बे आलायारन साव आवनो जोंहा बर'नि जि एम्फौ इन्दि मुगानि एम्फौ फिसिनाय बैफोर हाबाफारि आरो माबोरै सि दायोमोन माबोरै खुन्दुंखौ बानायोमोन माबोरै संसार जायोमोन आरो बर' गामिया माबायदि समायना रमायना बैफोर ओ थासारिखौनो लानानै बै गिबिसिन बर' नि सावथुन जि आलायारन बै आलायारना ओंखारजेनदोंमोन। जोंहा आलायारनखौ दाबादि समाव नुनो मोनलामोन नाथाय थांनायसो नैरोजा नैजिब्रै मायथाइयाव बे आलायारन सावथुनखौ बेसेबा गोबावनि जि केसेट बै केसेटखौ ओ सासे सुबुंनिफ्राय बायनानै लाबोनानै बेखौ गोदानै गाब गोनां बानायफिननानै बेखौ दिन्थिफुंनाय जादोंमोन बर'नि गेजेराव एबा जोंनि गेजेराव।
औ।
लोगोसेनो जोंहा बै आलायारन बर' सावथुनखौ जायफोरा नुवाखैमोन
औ।
बै सावथुनखौ गोबां सुबुङानो नुनो मोनदों बेयो थारैनो जोबोद मोजांमोन
औ।
नोंथाङाबो नायदोंमोन नामा बै बर' सावथुन गिबिसिन आलायारनखौ?
औ आंथ' बिदि नायनाय जायाखै। नाथाय आङो ओम मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोनदों एबा बिजाबफोराव फरायनो मोनदों आरो।
औ औ औ।
औ।
एसे फंनैसो फोरमायनो हागोन नामाबा?
औ दा जोंहा आलायारन सावथुन खौथ' नोंथाङा बुंखाबाय बर'नि गिबि सावथुन एबा बयबो मिथिखखो खागौ।
औ औ।
दा बै सावथुनखौ जोंहा जों दाउ बड'सा मुंनि सासे सुबुङा दिहुनदोंमोन आरो
औ औ औ।
औ। दा बे सावथुनखौ गिबि जोंहा क'क्राझार जिल्लायाव
औ औ।
बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादोंमोन आरो जिथाम मार्च सिगुजौ दाइनजिद' मायथाइाव दिन्थिमोन आरो फार्स्ट
औ औ।
औ आरो बै सावथुनखौ गिबि खेप सुटिं खालामदोंमोन होनना बुङोब्ला जोंहा जिगुजौ दाइनजिब्रै मायथाइयाव। मायथाइनि मार्चआवनो जोंहा सुटिं खालामामजेननाय जादोंमोन आरो गिबि
औ औ औ।
औ आरो जोंहा बे सावथुनखौ जोंहा जे मोनसे बिजाब दं जोंहा कलेज फरायबा नोंथांमोनहा एबा जोंबो कलेज फरायनाय समाव मोनदोंमोन।
औ औ औ।
मोदै आरो गोलोमदै मुंनि बिजाब बेनिफ्राय जोंहा निल कमल ब्रह्मआ लिरनाय बेखौ। बिनि स्क्रिप्टफोरखौ लानाय जादोंमोन आरो स्ट'रिफोरखौ बेफोरनिफ्राय।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
आरो बिदिनो जोंहा जोंथ' मिथिखागौ जे बियो बर'नि गिबि सावथुन
औ औ।
अब्ला जोंहा जे जाय सावथुन बानाय बा माबायदि खालामनांगौ एबा जोंहा एक्टिंफोरखौबो बारा मोजां रोङामोन ना बिनि थाखाय जोंहा बिदिनो मोनसे शुटिंखौनो स्नि दान खेब लानांगौ जादोंमोन होनना बुंदों आरो सोंदाव ब'साया आरो बिदिनो जोंहा जे गोदोहायथ' बिदिनो थाखा फैसानि प्रब्लेममोन आरो गोनांथि जायोमोन थाखा फैसानि आरो गिबि फिल्म बानायनायावथ' बिदि मिथियामोन नालाय बेसेबां रां थाङो मायो। बेनि थाखाय जोंहा केमेराफोरखौ लाबोनो हायाखैमोन होनना बुंदों। बे जोंदाउ बड'साया। गावनि केमेराजोननो सुटिं खालामदोंमोन होनना बुंदों आरो।
औ औ।
आरो जोंहा बिदिनो गिबि फिल्म नालाय जोंहा बिदिनो दानि जुगनि बायदि डाइरेक्टरा बेलेग केमेरामेन बेलेग जाय फिल्मखौ इदिटिं खालामगोन बेफोर बेलेग जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
दा बिदिनो बै समाव जोंदाउ बडसायानो गावनो डाइरेक्टरबो जादोंमोन होनना बुंदों केमेरामेन आरो इदिटिं आरो फैसाफोरखौबो गावनो होदोंमोन एबा गावसोर गुजोन सुबुंफोरा लोगो नांनानै फैसाफोरखौ होदोंमोन होनना बुंदों आरो बिथाङा।
औ औ।
उ दा जोंहा बे आलायारन फिल्माव मान होनबा जोंहा जे गोदोनि सुबुंफोरा इन्दि दानाय
औ।
आरो गोदोनि सुबुंफोरनि न'खर संसार जानाय एबा माबोरै रायजो जाबोदोंमोन एबा जोंनि बर'हा गोदो जे थोरि न'खौ माबायदि लुना थायोमोन जे इन्दि एम्फौनिफ्राय जोंहा माबोरै इन्दि बिलाइफोरखौ होनाय एम्फौफोरखौ बोरै फिसियोमोन एबा बैफोर एम्फौनि फिथोबफोरनि बे जोंहा जे बोरै खुन्दुं दिहुननानै सिफोर दायोमोन
औ।
बेफोरखौ जोङो बै सावथुनाव नुनो मोन्दों आरो।
औ औ।
औ आरो बिथां जोंदाउ बडसाया बुंबावदोंमोन दि जोंहा बर'नि जेबो फिल्म गैया एबा बर'नि बेफोर जारिमिनखौ दोननो थाखाय बिथाङा गिबि फिल्मखौ बानाय जेननाय जादोंमोन आरो।
औ औ।
औ।
माने औ। ओरैबायदि जाहैबाय जोंहा जारिमिनखौ लिरनानैल' दोननो हाया जोंहा बेबायदिनो सावथुनफोरजोंबो बेखौ दिन्थिफुंनो हायो बर'नि जारिमिनखौ।
औ।
नोंगौ जोंहा जारिमिनखौ लिरदोंमोन बेबायदि ओ ओ बर'नि जि थासारि बैफोर जारिमिनखौ निलकमल ब्रह्म बिथाङा लिरदोंमोन बै लिरनो बिथां लिरनायखौनो जि सावगारियाव एबा फेस्ला फावाव जि सावथुन दिहुन्नानै बेखौ ओ ओ बड'सा बिथाङा ओ दिहुनदोंमोन आरो नङा होमबा? बेनो गिबि फिल्म एबा सावथुन बर'नि सावथुन आलायारनमोन। जोबोद समायना ओंथि गोनां।
औ आरो बै सावथुनखौ बिथां जोंदाउ बड'साया दिहुननाय समाव बियो नैजिबा बोसोर बैसोनिल'मोन आरो। जोंदाव बड'साया बेस्ट बे समावनो बियो सावथसिुनखौ दिहुनदोंमोन आरो
औ।
औ। दा बिदिनो जोंहा बै सावथुनखौ दिहहुनदोंमोनब्लाबो गोदोथ जोंहा बे रिल एबा केसेटजोंसो सलि खोनन्थियोमोन नालाय फिल्मफोरखौ एबा फनेमफोरा बैफोर रिलावसो थायोमोन ना दा बिदिनो जे गोदान मुगाजों टेक्न'लजिनि आवगायनायजों जोंहा बैफोर गोमालांदों आरो बैफोरनि सोलाय जोंहा मेम'रि कार्ड एबा जोंहा औ बेफोराव दोंगा जादों आरो बैफोर सिनेमा खौबो दा जोंनि गोदान बेयाव जे जोंहा प्रजेक्टर बेजोंसो खोनन्थिनाय जायो नालाय
औ औ औ
बैफोरो जे गोमालांदोंमोन आरो दा ज नोंथाङानो खोन्थाखांबाय जे बेफोर गोमानाय सावथुनखौ जोंहा लाबोनानै बेफोराव गोदानै कालार होनानै आरो बेफोर खौ मेम'रियाव जे रिलनिफ्राय मेम'रियाव सोनानै फिल्मखौ जोंङहा दिन्थिफुंदोंमोन आरो
औ औ औ
बिदिनो जोंहा गोमानाय सावथुनखौ जोङो खेबसेबाव फिन नुफिनबावदोंमोन आरो
माने गोदोनि जि बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन नङा होमबा बेयो दानि जुगनि गोदान मुगानि सावथुन जोबोद फारागथि गोनां आरो ओंथि गोनां गोदोनिया बर'नि आलायारन सावथुना जोबोद ओंथि गोनां बियो सैथो बेयो गोथां जारिमिन नाथाय दानि जुगाव गोदान मुगानि जुगाव ओ दायो बुंनो थाङोब्ला सोरबा सासे सिख्लाजों सासे सेंग्राजों गोसो सोलायनाय बेफोरबायदि सावथुनखौसो नुनो मोनो आरो
औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां गोदान मुगानि टेक्न'ल'जि जि इफेक्ट एफेक्ट बाहायो बैफोरो जि मोनसे जायगानिफ्राय सासे सुबुंखौ बारनानै जोयोबा बै सासे सुबुङा बिरलांनानै थाङो नाथाय गोदोनि जि आलायारन बे सावथुनाव बेफोरबायदि खौ नुनो मोनाखै बियो सैथो एबा थार जि गोबां गावनि मेलेम जों नाजानानै गावनि साननाय हनायजों नाजानानै बिथाङा ओ दावबायैसाग बिथांङा जोंदाउ बर'सा बिथाङा खम बैसोआवनो
औ
बर'नि गिबि सावथुन आलायारनखौ दिहुन दिन्थि दिहुनदोंमोन आरो जोंनि बर'नि गेजेराव बेखौ मुंदांखाबो बानायनो हादोंमोन
औ
थारैनो जोबोद ओंथि गोनां बै सावथुना
औ आरो बिदिनो दानि एसे गोदान फिल्म बेफोबोथ' जोंहा जे जोंहा जे सावगारि नुथाय एबा जों जे सिनारिफोरखौ नुयो बेफोरखौबो बांसिनानो ए इदििटिंजों एबा गोथांफोर ग्रिन बर्डआ सोंनानैसो जोंहा बानायनाय जायो आरो
नाथाय गोदोनिया मिथिंगानिमोन आरो नङासै होनबा
औ नोंगौ नोंथां
सैथो सैथो मिथिंगानि जि हाजो हालाऔद हाग्रा बंग्रा गोबां बर' गामि औ
औ दा बिदिब्ला नोंथांजोंहा समावो जाबाय
औ औ
औ नोंजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोननाय मोनबाय नोंथा